खोनाबायना नों थां।
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामदों?
दङ' नोंथां ओरैनो दङ'।
औ न'आवनो दङ' दा?
नआवनो दङ। नोंथाङालाय।
आंबो न'आवनो दङ'।
अ।
थोरानो जि गरमखाय आङो बाहेरायावनो बार जागासिनो एसे।
अ नंगौना नोंथां? नंगौ जोंनि-जोंनियावबो जोबोद गरम आरो गुबुन साननि मफ्राय दिनै बांसिन गरम मोन
औ जोंनिथि जोंनिथिंबो दिनै बांसि सिन गरम जाथारदों। सान्दुङनो खाथियाव फैनाय बायदि मोनलायथारदों दिनै।
नंगौ नोंथां, जोबोद गरम।
न'खराव आ
औ नोंथां जोंहा न'खराव आबादखौनो मावनानै जायो।
ए जोंहाबो नोंथां नोंस सानि नखर जोंहानि नखर गोरोबलाय दों बिदिब्ला
नंगौथ' नोंथां थारैनो नों बुंनायबाथ्रायासो सैथो
औ नंगौ
ओ
खोथिया फोखांबाय नामा नोंस्रा
जोंहा खोथियाखौ साननैसो सि गां फोबाय नोंथां औ
ए जोंहा औ जोंहा सप्तासेसो जाबाय फोनाया औ जोंनिथिं औ सिगाङाव अखाया हाबाय एसे नै सप्तासेयानो जासिगोन अखायानो हायाखै ओरैनो माने दोमैनानै थायो हाया सप्तासेसो जाबाय खोथिया फोनाया औ एसे एसे ओंखारनानै दङ
जोंहाबो साननैसो ल' सिगां फोनाय जादों
ए
नोंथांमोनहा औ बेसेबांथो बुरजा गायो
जोंहा जानो आन्था जानो आन्थाल' गायो नोंथां ओरैनो थिनि बिगा सारि बिघा दान मानो होनोब्ला दानि दिनाव औ आबाद मावोब्ला गोबां खस्थ' मोनो माथो
मोनो नों
औ अब्लाबो थ' जानो नांगोन ना माव थारनांगोन उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बेखौनो जानानै थां थायो जोङो नङाब्ला थ थैनानैसो थांगोन ओ हो हो
ओ ओ नंगौ नोंथां नोंथाङा थिग खौनोब
ओ नोंथाङा माइ गायोना माइ गायनो रोङो
माइ गायनो रोंगौ नोंथां आंङो
औ आंबो रोङो
फ्रायनो न'खरनि आइ आबै आनैमोनजोंनो दुब्लियाव थाङै थाङै आबाद मावनायाव थाफाबाय थाग्राखाय मोजाङै
ओ आंबो रोङो बेबायदिनो न'आवबो गायो आरो माब्लाबा गुबुननियावबो गायो गायै गायैनो माने रोंथारबाय
औ
औ आरो आबादारिनि औ आबादारिनि न'खरनि फिसा हिसाब हिसाबै रोंखानांगोन आरो रोंखायो उन्दैनिफ्रायनो मावबो बे जितु थु रोंबाय
ओ औ बेबायदिनो आंहाबो दा ओरैनो
नोंस्रा मा मा माइ गायो
जोंनिया जोंनिया ओ रन्जित बेनिफ्राय ओ माइब्रा जोसा जोंहा बांसिन जोसा माइ बेखौनो गायनाय जायो नों थां
ए जोंनिथिंबो गायो‌। आङो गोरोन्थि जादों दे आंनिया नोंथां होननो नागारै आङो द नोंस्रा होनफ्लांदों गोरोन्थि जादों। जों औ जोंनिथिं जोंहा बांसिन बांसिनानो बंग' बन्धु होननाय। माइ दंना आरो गोदान गोदान माइ ओंखारबाय थायोना गोनोखोनि जुग हिसा बै गोदान गोदान दिहुनथाइ माने थानाय जायो। बंग बन्धु बेबायदि गायो।
औ
माइब्राखौथ' गायथारनाय जायो मानो होनोब्ला जोंहा फोरबोआव नांगौ ना मागो फोरबोआव जोंहा माइब्रानि गोनांथि जायो बेखायनो माइब्रा माइखौ जोंहा। दब्लाय ब्रै बाबो जाहा गायथारो नोंथांमोनहा
खोनादोंना नोंथां नोंथांनिखौ बारा मोजाङै खोनाफैयाखिसै
अ जेबो नङा जागोन दे खोनागोन खोनालांबाय थागोन। नोंथांमोनहा दोरोङारि। औ खोनादों खोनादों दोरोङारिया आदबजों आबाद औ दोरोङारि आदबजों आबादखौ मावो ना गोनोखोनि हेफ हेफाजाब लायो
नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ आङो मोजाङैनो खोनाफैयाखिसै नोंथां